औ नों
अ।
औ नोंथां आं नोंजों माबा मोनसे खोथा रायलायनोसो सानदोंमोन नोंथां। नोंथाङा जेब्ला औ औ जि थाखो पास जायो बिनि उनाव सासे सुबुं एबा सासे गथ'आ मा मा गोजौ थाखोसिम फरायलांनो हायो बेनि बारै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां हागोन हागोन हागोन अ दे खोनासं बे सासे गथ'आ जेब्ला जि थाखो उथिरिसारो अब्ला एबा मेट्रिकखौ उनथिसारो अब्ला फरायनो थाखाय गोबां राहा दङ बेनि जेरै जोङो गुबै होनना बुङोब्ला बेवहाय मोनथाम गोल्लैयो मोनसेया जाबाय साइन्स लानो हायो आर्टस फरायनो हायो आरो कमार्स फरायनो हायो आरो बजों लोगोसे माखासे गोबां दिप्ल'माफोर लानो हायो जेरैहाय आइटि आइ आरो बेजों लोगोसे पलिटेकनिक बेफोरखौ लानो हायो। जेब्ला सासे गथ'आ मेट्रिक पास जानानै एबा जि जिथि थाखो उनथ्रिखानानै जेब्ला गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय साइन्स लानांगौ जायोब्ला। सासे गथ'आ क्लास टेनावहाय मोजां मार्क मोननाय जानांगोन माने बिनि नम्बराहाय मोजां जानांगोन जेरैहाय साइन्स आरो सानखान्थि बा बिगियान आरो सानखान्थि आरो इंलिस बिसोर मोनथाम साबजेक्टआव बिराद मोजां जानांगोन अब्ला सासे गथ'आ गोजौ थाखोनि थाखाय बा गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय साइन्सखौ होनो हागोन साइन्स लानांगौ जायोब्ला बेवहाय माखासे गोबां रोखोमनि आयदाफोर थायो जेरैहाय। बिमानि राव बा बिनि जायगायाव अल्टारनेटिभ इंलिस लानो हायो आरो बेजों लोगोसे सानखान्थि थागोन बेवहाय आरो बेजों लोगोसे फिजिक्स थागोन जायखौ बुङो मुवा बिगियान बेजों लोगोसे केमिस्ट्रि थागोन जायखौ बुङो जायखौ बुङो माने बिगियान आरोखि ना केमिस्ट्रि थागोन आरो बेजों लोगोसे जेरैहाय बायल'जि थागोन बे बायग'जियाव गासै मोननै आयदा थायो बेवहाय बथानि बा बिफां लाइफांनि आरो जुलुजि थायो आरो बे जोलु जिवावहाय जिब जुनारफोरनि थाखाय बेबादि दानो हायो आरो बेजों लोगोसे बेवहाय माखासे गोबां रोखोमनि माखासे आइ जेरै इक'न'मिक्स बा रांखान्थियारि बेखौबो लाफानो हायो आरोखि बे जाबाय साइन्स स्ट्रिमनि आरो बेजों लोगोसे आर्टस स्ट्रिम होनना बुङोब्ला बेवहाय लानो हायो माखासे साबजेक्टफोर जेरै गोबां रोखोमनि साबजेक्ट दं जेरैहाय बिमानि राव थागोन बा बिमानि रावनि जायगायावहाय अल्टारनेटिभ इंलिसबो लानो हागोन आरो बेजों लोगोसे इडुकेसन हिस्ट्रि जिअग्राफि फिल'सफि बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आयदाफोर लानो हागोन आरोखि ना बे आरोखि आरो बेजों लोगोसे जेब्ला सासे गथ'आ कमार्स स्ट्रिम लायो बा कमार्स आयदा लायो अब्ला कमार्सआव गोबां फारट दं बेवहाय सानखान्थि थाफागोन बा मेथामेटिक्स आरो बेजों लोगोसे माखासे फाइनान्स थागोन फाइनान्स माने रांखान्थिनि बेवहाय माखासे थाफागोन आरो बेजों लोगोसे एकाउन्टेन्स थागोन अब्ला बेफोरखौ लाफानांगोन आरोखि आरो बेजों लोगोसे जेब्ला सासे गथ'आ आइ टि आइ लायो अब्ला आइ आइ टि आइ लायोब्ला बे आइ टि आइ आ जाबाय मोनसे दिप्ल'मा स' बेवहाय लानो थाखाय आइ टि आइ लानो थाखाय आइ टि आइ आव गोबां रोखोमनि माखासे थाखो थाखो खोन्दोफोर दङ जेरैहाय फिटार्स थागोन एलेकक्ट्रिक थागोन इलेक्ट्रनिक थागोन अट'मबाइल थागोन डाइनेमिक्स थागोन बेफोरबायदि आरोखि ना जेब्ला सासे गथ'आ अट' मबाइल लायो अब्ला अट'मबाइल लायोब्ला माखासे मेसिनारि मुवाफोर जेरै फेन बा मथर बेफोरखौ माबोरैहाय बानायो माबोरैहाय फाहामो मायो बिनि बागै सोलोंना लानो हायो आरोखि ना बा सासे गथ'आ जेब्ला इलेकक्ट्रिकेल इलेक्ट्रिकेल लायो अब्ला बेवहाय मोब्लिबनि सोमोन्दै बेवहाय मोनो मोब्लिखौ माबोरै माबोरै फोनांजाबो माबोरै जोङो मोब्लिखौ माबोरैहाय माबोरै फोनांजाबो बेनि बागै मोनथिनो मोनो आरोखि ना सोलोंनो हायो जेब्ला सासे गथ'आहाय जेब्ला फिटार्स लागोन फिटार्सआवबो बेवहाय माखासे मेकानिक्स बायदि जायो बेबो माने भिटार्स लानो हागोन आरोखि ना बे आरोखि आरो जेब्ला माखासे पलिटेकनिक लागोन बेबो मोनसे रोखोमनि दिप्ल'मा बेवहाय गोबां रोखोमनि माखासे पार्टफोर दङ जेरैहाय परटेनिकनि गेजेरजों थाम बोसोरनि मोनसे कर्स लानो हायो जेरैहाय बेफोर कर्सबो जाबाय सिभिल इन्जिनियार इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियार मेकानिकेल इन्जिनियार एग्रिकालसार इन्जिनियार बेफोरखौ लानो हायो आरोखि ना जेब्ला सिभिल इन्जिनियार फरायो अब्ला सासे गथ'आहाय माने माबोरैहाय माबोरैहाय न'खर माबोरैहाय दालांफोरखौ दालांफोरखौ बानायो बिनि बागैहाय फरायनो मोनगोन आरोखि ना मोजाङानो बेबो लामायाहाय आरो बेजों लोगोसे जेब्ला सासे गथ'आ एलेकट्रिक इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियार लायो अब्ला बे इलेक्ट्रिकनि बागै फरायनो मोनगोन आरोखि ना इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिका मा आरो इलेक्ट्रया माबोरै सोमजियो माबोरै दिहुनजायो बेखौ माबोरै दोनथुमनांगौ बेखौ माबोरै दैथायनांगौ बेखौ माबोरै फोनांजाबनांगौ बेनि बि बागै एकदम गुवारै फरायनो हायो आरोखि ना जेब्ला सासे गथ'आ एग्रिकालसार बा आबाद बिफाननि सोमोन्दै आबाद बिफानि इन्जिनियारनि सोमोन्दै फरायसङो अब्ला आबाद बोथोराव आबादखौ माबोरै मावो आबाद फोथाराव आबादखौ माबोरै मावो मारै माबोरैहाय माने आबाद खौ माबोरैहाय बानायोब्ला बांसिन दिहुनथाइ मोनो माबोरैहाय गोदान गोदान जोलै मुवा संदाननो हायो बिनि बागै आबाद बिथिङाव माने एग्रिकालसार इन्जिनियाराव फरायसं आरोखि अब्ला बेबादि माखासे आयदाफोर लायोबा सासे गथ'आ इयुननि थाखाय सासे गोख्रों फरायसा बा गोरलैयैनो माने सरखारि सरखारि माखासे जबफोरखौ मोननो हानाय जायो आरोखि ना बेनोसै नोंथां
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनाबाय नोंथाङा औ नोंथाङा जि थाखो उथ्रिसारनायनि उनाव जों मा मा फरायनो हायो एबा मा मा गोजौ थाखोसिम
ओ
दावगालांनो हायो एबा मा बुस बेखौ मोजाङै फोरमायलांबाय बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओ दा आं नोंथांसिम मलि मुलियारि बिफां उसुमै जायखौ जों जारि होननानैबो मिथिनाय जायो आं बिनि बारै फोरमायनो जोङो बेखौ माबायदि मुलि हिसाबै बाहायनाय जायो खोनालांद खोनासंलांदो अब्ला नोंथाङा ओ बे मुलियारि बिफां लाइफां जायखौ लाइफां होननानै जायो जों बेखौ उसुमै होनो उसुमैजों लोगोसे जोंबेखौ जारि होननानैबो मिथिनाय जायो बियो गाहायै जोङो लाइफां हारिनि बिफां बियो माखासे सिदोम हा एबा गोजौ हा दुब्लिबारि एबा गोजौ एसे बोरै जानांगौ बेयाव रज'नाय जायो
आतसा
बेखौ गोबां खामानियाव जों बाहायनाय जायो जेरै ओंख्रि संनाय आरो जानाय जेनेबा जों जानायावबो बाहायो आरो मुलि हिसाबैथ' जों बेखौ बाहाय खायोबो बे बिफाङा हारसिङैनो ओ रोदा सुनानै बिराद बारायग्लाबो आरो ना फांसे बिफां गायबानो बियो ओ फांसे गायबानो बियो हारसिङैनो एरलाङो आरो ना एरग्लाबबाय थायो आरोना बियो उसुमैया जों जायखौ जों जा होननानैबो मिथिनाय जायो बेयो मोनथाम हा जाथिनि थायो बा हारिनि थायो जेरै गुफुर जाथिनि गोसोम जाथिनि ओमफ्राय मोनसेया गुफुर जाथिनि थांबाय मोनसेया गोसोम जाथि ओ ओमफ्राय मोनसे गुफुर जाथिया ओमफ्राय फिसा फिसा आरोना बियो जाथिबाबो ओ गोसोम जाथिखौ जों बां बांसिन नुनो मोनो जों बेखौ बाहायनायाबो बांसिन जायो
फिथाइ बा बिनि बिबारा एसे गोजा गोजा जायो फिसा फिसा बियो जानायाव एसे मिजिरो आरोना ओ गोसा जायो बेनिखायनो जों बेखौ बांसिनै दाउफोरजों बानलु रोसि लोंनाय जायो बानलु रोसि फुदुंनानै जानाय जायो बेखौ जायोबा खुगाया जोंहा स्रां मोनो आरोना जेरै खुगायाफ्राव गाराय जानाय सबखा जानाय गगा मोननाय गुजुनाय बिफोरा स्रां मोनो आरोना बेखौ फुदुंनानै लोंबा जों बांसिन बेखौबो जोङो ओरैनो आलुफोरजोंबो एवनानै जानाय जायो। बेजों लोगोसे दाउ दाउ बेदर एबा दाउ फिसा बेदरजों जों बेखौ बिदै फुदुंनानै जानाय जायो रा जानाय जायो। बिदि फुदुंब्ला जोंना एकदम गगा मो मोननाय खुगायाव सबखा मोननाया डाइरेक्ट स्रां मोनो आरोना। बिनि थाखायनो बियो जोंनि थाखाय जोब जोबोद मुलाम्फा गोनां। जों बिखौ गोथाङैबो अग्लिनानै जानो हायो जोंनि खुगानि सिथरफ्रा गोथाङै अग्लिनानै जाबा खुगानि सिथरफ्रा हामो आरोना। बेखायनो जों बेखौ गोथाङैबो जानो हायो बेखौ जों जोंनि ओ न' खाथिनि सोरगिदिंनो मोननाय जायो। बेयो गोरलैयैनो मोननो हायो बेखौ जोङो बेनिखायनो बेखौ जोङो बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो मुलियारि लाइफां हिसाबै बाहायबोबाय थादों आरो बाहायबोगासिनो दं आरो। बियो मोनसे जोङो मुलियारि बिफां हिसाबै बाहायबाय था- थागासिनो दङ। दा बेनोसै जोङो आंनि बे उसुमै एबा जारि बिनि बारै बुंनाया। बेखिनिखौ दोननानै जोङो बे सावरायनायखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय।
अ जागोन नोंथां जागोन मोनथिनोबाय दे गोजोननाय थाबाय नोंथाङा मा बेनि सोमोन्दै खोनथिनानो थाखाय उम दे।
गोजोननाय थाबायदे।